हेलौ नोंथां।
औ नोंथां बुंलाय? औ औ नंगौ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो माने नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो?
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांजों आं आबाद
हेलौ नोंथां।
नागिरदों नोंथाङा औ नोंथांजों माने आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मानि आबाद आबाद मावनाय सोलिगासिनो बेनि बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमाय? नालै
औ औ नोंथां औ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर होगोगासिनो जोंना बर' सुबुं फोरा दैज्लां बो दा होनोबाथ' जोंनिया माइ आबादखौनो जोबोरै बा जों खुब मावनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोङो बयबो न'खर न'खर जायफोरा आबाद दोङो आबाद मावोबा जायफोरा हा हु दङ बिसोरो बांसिनैहाय जोंना आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जों आबाद मावनो होनोब्ला जोंनिया दुब्लि फोथारफोरखौ मोजाङै एवग्रोना लानां गोन आरोना बिदिनो जोंना मोसौ एबा ट्रेक्टरफोर जोंनिया ओ दुब्लि बोथोरखौ मोजाङै एवनानै खानसेल' एवबाबो जाया खाननै खनथामलासै एवनानै हाखौ मोजाङैबो मोनना लाग्रो नांगोन आरो ना।
औ नंगौ।
ओ खोथिया ओ माइ गायनो थाखायथ' जोंयाव खाथिया नांगौ जायोना। ओं दाथ' खोथियाफोनो थाखायबो जोंना बिदिनो थांनाय बोसोर एबा गुबुन बोसोरफोरनि जोंनाना मोजांबिदानबा बिदिनो माइ बोराय नांगौ जायो आरोना बेबायदिनो जोना न'फोराव गैया गैयालाबाबो जोंना हाथाइ बाजारनिफ्राय एबा नारसारि बा ननि उम जोंना न'आव अ ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जेनेबा फुख्रि बदमाफोराव जों बेखौ सानसेबा सानननि थाखाय सोमना दोननांगोन आरो ना बेबायदिनो बे सोमना दोननानै जोङो सानसेबा साननै उनाव बेखौ बोखांनानै हायाव मोजाङै जों बेखौ फिनस्रिनानै लानानै थालिर बिलाइ एबा थाज' बिलाइजों जों बेखौ मोजाङै खोबनानै दोननांगोन आरोना बेयो जेब्ला गारजा हरो अब्ला जों बेखौ खौ ओ थसि बा हादाफोराव लानानै ओ बै एवना दोंनाय बा फोमोना दोंनाय हायाव जोङो फोथाराव थांनानै
आ
बेखौ जों मोजोमसे ओरै लानानै जों बेखौ सारफ्राव सारफ्राव होनानै गायनाय जायो आरोना बा फोनाय जायो बेबायदिनो बेयो जेब्ला हत दिन एबा सुदद' दिनसोनि उनाव बेयो ओ रज'योब्ला एसे एसे जौनो हमो अब्ला जों बेखौ एसे गोजौसिम जौनो होनानै बेखौ जोङो फुनानै जोङो फोथाराव थ' गामिनिनो हाजिरा बा बिदिनो न'खरनि लोगोनांनानै जोङो गायनाय जायो जोना
औ
लोगोनिया आबादखौ आबाद गायनो थाखायथ' दजनिया हा एवनाय जायो हाखौ एवनो थाखाय जोङो जेनेबा मो मोसौजोंबो हालेवनो हायो आरो जोंया ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो हायो नाथाय जोंनिया मोसौजों एवनाया आरो मोस मोसौजों जोंनिया हालेवनायाव जोबोद मोजांसिन जायो आरोना जोंहा क्टरजों हालैनाय फोरखौ खौ बारा मोजाङै बा मैखोम जोङो मोजां जानायखौ नुनो मोना जेरैहाय जोंनिया मोसौजों हालेवनाय होनोब्ला जोंनिया सबथिंबो जोंनिया जेखेबो खना खनलाबो बिदि थांनानै जोङो एवनानै हाखौ गेग्रोबहोनो हायो बा गेब्लेहोनो हायो जेरैहाय जोंनिया बाखसाथिंजाय ट्रेक्टर जों होनोब्ला बेथ' मेसिनजोंसो सोलिनानै बेखौ जोङो बा गामि गावनि गोसो बायदि बिदिहाय जोंनि खना खनला फिसा जायगायाव बिदि थां होनो हाया आरोना बेनिखायनो जों मोसौजों एवनाया जोबोद मोजांसिन जायो आरो ट्रेक्टरजों एवनाया जोंनिया एसे जोङो बारा मोजां जानायखौ जों नुनो मोना थिग बेबायदि जोंहा दैजां बोथोर बा आबाद मावनो होन्ला जोंनिया बर' सुबुंफोरा दैजां बोथोर माइ आबादल' नङा गोबां आबादफोरबो मावो जेरै जोंनिया गोथां मैगंफोरबो दैज्लांनि गोथां मैगंफोरबो मावो आरो बिदिनो जोंहा दै जोब गोन आरो दैज्लांनि बायदि गोथां मैगं जेरै खुमब्रा जेरैखायदिनो फानिलाव आरो जेरैहाय जोंनिया जिंखा आरो जोंनिया भिन्दि बिदिनो जोंनिया बायदि रोखोमनि गोथां मैगंफोरबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना अ होनबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो आबाद आबाद फोर हजनिब दैजां बोथोर बा मेसें बोथोराव माबायदिहाय मावनाय ज जादों नोंथासो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां उम नोंथाङ दा जेरै ओ बुंलांदों बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो ओ माइ माइनि आबादखौनो माने मावगासिनो आरो दा माइनि आबादखौनो मावनायखौ नुनो मोनदों! दाथ' माने जोंना दैज्लां बोथोर नालाय ओ बेनि थाखायनो जोंना ओ बयबो माने जोंनिया ओ माइनि आबाद नो मावगासिनो आरो मावगासिनो दङ! ओ बे माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो बिदिनो माइ गायनो जोङो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो! फासआवनो फार्स्टआवनो माने जोंना खोथिया फोग्रोनांगौ जायो बेनि थाखाय जोंनोथ' खोथिया फोनो थाखायथ' जोंनो माइज्लि माइनि गोनांथि जायो बे माइज्लि माइखौ जोङो ओ माइज्लि माइखौ जोङो बिदिनो सोरबा सोरबा माने न'आवबो लाखिनानै दोनखानाय जायो आरो! थांनाय बोसोरफोरनिखौ बोराइ माइखौ माने ओ माने माइजिलि माइ खालामनो थाखाय जों लाखिना दोनखानाय जायो! आरो गैयाब्लाबो जोङो बिदिनो बाजार सपफोरनिफ्राय जोङो लायनाय जायो आरो बायनानै माइज्लि माइखौ! खौ बायनानै लायनाय जायो आरो जोङो बे मायज्लि माइखौ लाबोनानै बस्थायाव सोनानै बै फाथोनि बस्था फोराव सोनानै जोङो बिदि ओ दै दैयाव फख्रियाव जोङो सोमनानै साननै नांगौ आरो थाखाय सोमना दोननांगौ बिदि सोमना दोननायनि उनाव जेब्ला बियो साननो जायो अब्ला जों बे खौ बोखांनानै जोङो न'आव लांदां जायगाफोराव बिदिनो खामसालिफोराव जोङो दोननानै बेखौ थालिर बिलाइजों जोङो खोबना दोनो आ खोबना दोननायनि उनाव आरो बियो जेब्ला गाजा अरो बे राजा अरब्लाथाय जोङो बेखौ दुब्लियाव माने फोनो लाङो आरो! आरो फोनो- बे थाखायथ' जोंनो दुब्लिखौ एवग्रोनांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो दुब्लिखौ मोजाङै माने एवग्रोना लानांगौ हाग्राफोरखौ थै होनांगौ आरो बेनि उनावो जोङो बेखौ खोथियाखौ माने माइज्लि माइखौ जोङो आ बिदिनो माबा मोनसे आइजेंफोराव लानानै आखाइजों मोजां ओ आखाइजों जों मोजोमनानै जों बेखौ दुब्लियाव फोनाय जायो आरो बिदि सारनानै सारसो सारसो बिदिनो फोनाय जायो! ओ आरो जोङो बे खोथियाया जौनो थाखाय बा माइ गायजानो थाखाय बियो ओ दान मोनसे बादान मोनसे खावसे बेफोरबायदि सम लायो आरो जेब्ला बियो जौवो अब्ला माने जेब्ला रायो बे खोथिया अब्ला जोङो बेखौ फुनानै गायो आरो! बेफोरबायदिनो गायनो थाखाय जोङो मानसि बेलेग माने गुबुन मानसिखौ जोङो गायहोनो ओ हाजिराय हाजिरा होनानै जों बिसोरखौ गायहोयो आरो माने न'नि मानसिफोराथ' बिदिनो गायनो माने सम मोन ना बिदिनो संनाय खावनाय बायदिसिना ओ गुबुन खामानियाव मानो मुखुब जानानै थायो बेनि थाखायनो जोङो ओ गुबुन मानसिफोरखौसो जोङो गुबुन आइजोफोरखौ जोङो गायनो होनो होयो! बे आरो! बेफोरबायदिनो जोङो माइनि आबादखौ खालामनाय जायो!
औ
नोंथांमोननिथिंजाय मा मा माइ मा मा माइनि आबादा सोलियो आरो माने मा मा मा मा माइखौ माने गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ औ ओ बिदिहाय आंथ' बारा माइफोरनि रामखौ मिथिया सोर सोरां मिथि आं एसे फोरमायना होनसै जेरै जोंनिया जोसा बा माइब्रा आरो बंख' बन्ध' रनजित बायदि रोखोमनि माइफोरखौ गायनाय जायो आरोना
औ नंगौ
दा बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो माइल' नङा आरो बेबायदिनो जोंना ओ जेरैहाय जोंनिया मेसें बोथोरावबो जोङो ओ बिदिनो जोंनिया बेसर फोनाय बा बिदिनो सिबिं आरो जोंनिया मटर आरो सबाय बायदि रोखोमनि मेसें बोथोराव जों आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंनिया आरो गोथां मैगं मेसें बोथोरावबो जोबोद फोबावो जेरै जोंनिया बिदिनो दैज्लां बोथोराव जेरैहाय जोंनिया जोगोनारफोर फैयो बिदिनो जोंना मेसें बोथोरावबो मेसें बोथोरनि जोगोनार लेस्रा भिन्दि पटल आलु बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरोना जेरैहाय जोंनिया बर' सुबुंफोरा आबाद मावनो होनोब्ला' जोंनिया न'आवल' जानो थाखाय नङा जोंनिया ओ आबादारिफोरा बेजोंनो जोंनिया एसे एनै रां दिहुननो थाखाय बिदिनो जोंनिया बिदिखौ बुरजा आबाद मावनानै जोङो बेखौ बाजारफोराव फालांगि खालामनानै दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना फैसाफोरखौ बिदिनो होनबा नोंथां नोंथांमोननि मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि मेसें जोङो मेसें बोथोरावथ' गुबुन मैगं थाइगं गुबुन बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद खालामनाय जायो औ ओ बिदिनो लाय लाफा मुला ओ मुला औ आलु बेफोरनिनो माने आबाद खालामनायखौ नुयो आरो मेसें बोथोराव बोथोराव जों बेफोरनि बेफोरनि आबादखौनो खालामो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा होमबा!
औ औ नोंथां दे बिदिब्लालाय। औ गोजोननाय थाबाय। गोजोनथों